हेलौ नोंथां खोनादोंना? अ। नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
औ दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै। ओ
अब्ला नोंथांजों अ नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन दा?
औ आ दावबायनाय
दा नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा? दा नोंथाङा दासिमबो मा- मा जायगायाव दावबायना दावबायनो मोनखो? आरो मा- मा जायगायाव दावबायगोन जिउवाव इयुनाव बेखौ नोंथाङा बुंना होलाय।
दावबायनायखौथ' आं एसेबां ओ दावबायाबो। मोजां मोनो नाथाय समनि आंखालाव आङो दावबायनो हायाखै। ओ बिदिनो गोजानसिन आं दावबायबाय बुङोब्ला आं- आं स्टेटखौनो बारनो मोनाखै। बिदिनो खाथि- खालानि जायगाफोराव आं थांनो- थांनानै मोजां मोनो। ओ जेरै आं थांफेरबाय दारागाव,
बेनिफ्राय ओ बिदिनो खाथि-खालानि जायगाफोरावनो आं थांनानै मोजां मोनो। नाथाय ओ -ओ नाथाय दावबायनानै दि बेसेबां गोजोननाय मोनो आं बेखौ बिदिनो मबाइलफोराव नायनानै मिथिनो मोनदों आरो। माने बेनि आ बेनि गेजेरजों जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला दावबायनानै थाङोब्ला जोंदि ओ लामा ओ बे खिनि लामानि गेजेराव गोबां ओ एक्स पिरियेन्स मोननो हायो, जों गुबुन- गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायनाय जों कमिउनिकेसन खालामनानै ओ -ओ जोङो माने गोबां ओ रोंगौ मोननो हायो। जिहेथु जों ओम दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांगोन नालाय। बेयाव जोङो गुबुन गुबुन गोबां ओ गुबुन -गुबुन रोखोमनि हारिफोरनि सुबुंफोर मोनगोन जेराव जों जोंनि गेजेरजों बिसोरनि- बिसोरनि रावफोरनि बागै मिथिनो ओ बिसोरबो जोंनि बागै मिथिनो मोनो बिसोरनि गाननाय- जोमनायखौ जों मिथि मिथिनो मोनो जोंनि गाननाय -जोमनायखौबो बिसोरो मिथिनो मोनो। बिदिनो जानाय- लोंनाय जानाय -लोंनायाबो जोंनिया बयबो गुबुन- गुबुन हारिफोरनिया गुबुन- गुबुन जायो नालाय जोङो ओ -ओ जोंनि बिसोरनि हारिनि जानाय -लोंनायखौ जों मिथिनो मोनगोन। जोंनिखौबो बिसोरो मिथिनो मोनगोन माने बिदिनो ओ जोंनि हारिमुनि सोलाय सोल' जायो आरो दावबायनायनि गेजेरजोंनो। आं सानो ओ उम नोंथां नोंथाङाबो अ -अ औ -औ बुंलाय।
अ दावबायनायाथ' सुबुं जिउआव मानसिफोरनि सुबुं जिउआव मोनसे ओ रंजानाय बा रंजानाय मोननाय मोनसे बाहागो। दावबायनानै गोबां मानसिफ्रानो मोजां मोनो मानो होनब्ला ओ बुहुमाव फैदों नालाय गासैखौबो जायगाफोरखौ नायना नायनांगौ होनाबा नायनानै मोजां मोनो आरो गोबां बाथ्रा मोनथिनोबो मोनो। आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो गुबुन गुबुन मानसि फोरनि कालसार जानाय लोंनाय गासिखौबो मोजां मोनो हारिमुफोरखौ। दा बेबायदिनो आंङो आं दासिमबो गोबां जायगायाव माने गोबांबो नंङा माने जे आंनि लुबैनाय जायगाफ्राव आं दावबायखांबाय जेरैबायदि मेघालयआव थांदोंमोन आंङो मेघालयनि सेरापुन्जि बायदि जायगाफ्राव थांबाय ओमफ्राय बिनिनो बे मेघालयनिनो बरापानि वारस लेक बेबायदि मोनसे लेक दंङ। बेफोरखौ मिथिंगा आरो बेयाव जोबोद मोजां नांङो गोबां दावबायारिफ्रा फैयो मोजां नांङो ओमफ्राय बारहावायाबोथ' मेघालय फोरनियाबो जोबोद मोजां।
उम।
ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोर लोगो मोनो रायज्लायब्ला मोन थियो बिसोरबो सोङो गोबां बाथ्रा सेयार खालामलायनो हायो।
उम उम ओ
सान्दों जिउआव आरो गोबां जायगाफ्राव दावबायबावगोन बेबायदिनो। आं सानो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो जाय मानि बाथ्राफोर खौ बिजाबनि गेजेरजों मोनाबो जानो हागौ बेखायनो गावनि ओ जौगानायाव माने दावबायनायाबो मोनसे हेफाजाब फैयो होननानै आं सानो आरो।
जे ओ बिजाबनि गेजेरजों मोनि खायसे गियानफोरखौ जों दावबायनानै गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों रायज्लाय लायनानै मोननो हायो होननानै ओ बिदिनो ओ नोंथांङा ओ दावबायनो थांबो थाङोब्ला ओ लानो गोनां खायसे ओ
मुवा बेसाद फोर
अ मुवा बेसादफोरजों लोगोसे मा बा माबायदि ओ थियारि जानांगौ?
अ दावबायनाय थांङोब्ला नोंथांङा मा जायगायाव दावबायनो थांगोन बेखौ थिग खालामग्रोनांगोन नंङा होमबा नोंथां? दा बिनि बारहावा बा बिनि ओजा थांबोला ओ जोंङो माने जानाय आदार खायसे माने दै दैखौ इम्परटेन सानो इनिफ्राय जान बुं मबाइलखौबो नांगोन मानो होनबा लकेसन नायनांगौ जायो। आरो बेबायदिनो कमिउनिकेसन गोनां गोबां गोजानाव थानानैबो न'आव मेसेज माबा मोनसे खबर हरनो हायो बा फन हरनो हायो बेखौ नांद्रायगौ। बे जानाय आदार बा दै गावनि गांफा गां गाननाय जोमनाय लांबा लांजागोन ओमफ्राय बेबायदिनो नों दा बहा थाहैगोन? गाव हारसिं थाहैगोन ना बहाबा ओ रुम लागोन बेफोरखौ एसे डिसाइद खालामनानै लांना थानांगोन माने सानबैसेनि थाखाय थांगोन मा जायगायाव थांगोन बेखौ थिग खालामग्रोनानै। आं सानो ओ फै राङाथ' एसे नांखागोन रां गैयाब्ला दावबायनाय उसुबिदा जायो। रांखौथ' लांखाबाय बेजों लोगोसे दै बथल दैखौ बो दैनि आंखाल जा दै गैद्रायाबो जानो हागौ बे जायगायाव बा दै मोननो एसे प्रब्लेम जाबा नोंथाङा दै लांनांगोन।
उम उम उम उम।
बेफोरखौ लांनांगोन बेफोरबायदिखौ मबाइलखौ नांद्रायगोन। मानो होनबा मबाइलनि गेजेर जों गोजान जायगायाव थां ब्ला ओ म बाइल गैयाब्ला एसे उसुबिदा जायो।
ओम ओम।
बा न'नि मानसिफोरानो खौरां मोनाबा गोसोफ्रा गाहाम नाङा बेखायनो थांनांगोन बेखौ गावनि सेफटिनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बेफोरखौ लांनांगोन आरो गावनि मोजांनि थाखाय।
ओम ओम ओ। ओ आंबो बिदिनो आं बुंबावनो सानो जे नोंथाङा जेरै बुंदों माने ओ दाबसे जायगायाव जों दावबायनो थांनायाव बे जायगानि आबहावाया जोंनि आब हावाजों एखे जायाबो जानो हानाय। ओ औ औ। बेयाव आं सानो ओ जेन जोंनि देहाया औ ओ लोरबां जाहैयोब्ला ओ माबाफोर ओ जेरै आबहावा सोलायनायनि जाउनाव जोंहा जेरै लोमजानायफोर अ अ औ लोमजानायफोर जायोब्लाथाय जा जानो हागौ साननानै जोङो ओ मुलिफोर लांफानाया गोनां होननानै आं सानो। औ औ मानोना ओ बेहायथ' जोङो जायगाखौ बारा सिनाय जाहैगोन नालाय? औ औ।
अ लांजागोन औ बेेफोरखौ लांजागोन अ। दा नंगौ देहा गावनि देहाया मोजांब्लाबो जोङो आबहावा सोलायनायनि जाउनाव एसे देहाखौ देहाया गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। दा नोंथां बादि गगा मोननाय लोमजानाय बेफोर जानोबो हागौ सरासनस्रा जाखायो नालाय जिउआव नङा होमबा? खिसुमान बेबायदिनो लांनांगौ नंगौ दा बेनिख्रुइ गोनांथिना जों माने बेफोरनो आरो बा दै लांनांगोन।
औ।
बा जानाय आदारखौ एसे लांनांगोन फ्रुइटसफोरखौबाबो गासिखोबो लां रुनायासो हायाबाबो फ्रुइटफोरखौ लांनांगोन बा नोङो थांबाय थानायावनो गेजेर ससेयाव उखैना होनबो हागौ उखैब्ला मा जागोन? नों दखाननिबोथ' गैयाबो जानो हागौ खाथियाव बा नों हाजो ओनसोलफोराव थांब्ला बेयाव दखान थाहैया मा जागोन बेबायदि गोबां बाथ्रा गोसोआव फैयो बेखायनो बा उसुबिदा जायो जेंनायाव मोगा मोगि जाया बेफोरबायदि एसे जानाय आदारखौबो लांफाबा मोजां जायो आरो
ओं ओं ओं ओ बिदिनो जों दावबायोब्ला दावबायनायाथ' जोंना जोंनि जायगानि गेजेरावनो जायालासे दाबसे जोंनि हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिमबो जानो हागौ ओ बियाव ओ दावबायहैनोब्ला मा मा खालामनांगौ जागोन मा मा प्रसेस जों थांनांगौ जागोन नोंथाङा मिथियो नामा?
उम दावबायनो थांब्लाथ' गुबुन हादोराव जों सरखारनि ओ माने थिन्नायनाय मथे बा सरखारनि गाइडलाइन मथे जोङो थांनांगौ जायो। मानो होनबा गुबुन हादरनिबो गाइडलाइन थायो। जोंनि हादोरनिबो थांब्ला मा मा गाइडलाइनखौ फल' खालामनांगौ मा मा आइडि कार्ड नां नांगौ मा मा पासपर्टनि गोनांथि जायो बेफोरखौ बानायनांगोन। गासैबो थियारि जानायनि उनावसो नोंथाङा दिसिसन लानांगोन मा जायगायाव थांगोन मानो थांगोन गासैखौबो ओ रिपर्टफोरखौ होनांगौ जायो खोमा आंबो एसेबां गुबुन हादराव थांब्ला मोनथिस्लाबा।
औ।
ओ थेवब्लाबो थांनांगौ बेबायदिनो गोबां माने रिपर्ट होनानैसो थांनांगौ जायो मा खामानि मावो मा जबफोर मावो बेफोरबायदिनि बाथ्रा फैयो। आरो थांनानै नों मा मावैगोन ना फरायनो थांदों बेफोरबायदि। फरायनो थांब्ला माबायदि गासिबो थायो माने बेफोरखौ जों मानिनांगोन। बेफोर नेमफोरखौ रुल्सफोरखौ आरो ओजा थांनानै बिसोरनि रुल्सखौबो मानिनांगौ जायो। दा बेबायदिनो मोनसे बुहुमाव माने थांलाय फैलाया हायो आरो खालामनो गुबुन हादरफोरावबो। दा नोंथाङा दावबायनो लुबैनाय मोननैसो फेभरेट प्लेस नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा जायगा? औ बिराद गोसोआ जायो माने थांनो लुबैयो।
औं बिदिनो एसेथ' आं साननानै लाखायाखै। थेवब्लाबो आं सानो ओ आङो मोनसे हादोर ओ आं मिथियादे जाफुंगोन ना जाफुङा थेवबाबो आं साननानै दोनदों ओ आजार बायजान होननाय ज हादोरनि बागु होननाय जायगायाव आं थांनो लुबैयो।
अ।
औ नोंथांनिखौबो बुंलाय नों
अ आंबो बेबायदिनो सिंगापुर फोराव थां लुबैयो बा जापान टेक्न'लजि डेभलप नालाय ओ बिदिनो ओ मुंदांखा मख माने जायगाफ्राव थांनो लुगैयो आरो।
उम उम।
थाय गावनि मुलाम्फा जायो एसे बेबायदि अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोब मोजां मोनबाय समाबो जाबाय अब्ला दोनथनोसै नामा नोंथां
औ औ औ दे गोजोन्थों